खोनादोंना नोंथाङा औ खोनादोंना
औ खोनादों नोंथां
औ मोनाबिलि समनि नोंथांसिम गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय
औ नंगौ नोंथां
औ नोंथाङा आंनो एसे सम होनो हागोन ना?
अ हागोन नोंथां
औ बिब्दिब्ला जोङो ओ जोंनि बर' हारिनि जा आबाद मावनाय बे फोरनि बागै एसे सावरायनि न'? सावराय जागोनना औ अ अ जोङो गिबियावनो आं एसे बुंग्रोना होनोसै बेनि उनाव नोंथाङा बुंब्लानो जाबाय
औ नंगौ थारैनो
ओ जोङो ओ जोंनि आफाद जेरै जोंङो बर' हारिया माखासे आबादथ' मावो जेरै जोङो दैज्लां मेसें बेबायदिनो उफेरा आबाद फोर मावनाय गाहाय आबाद मावना बेफोरबायदि आबाद दोंङो दा जोङो दैज्लां बोथोर नङा होनब्ला? दा जोङो ओ बर'फोरखौ गासैखौबो जोङो माइ आबाद मावनाय खौनो बांसिनै नुनो मोनो जोङो माइ आबाद मावनो थाखाय जोङो माखासे ओ बायदिसिना जगर पाथि लानांगौ जायो। जेरै जोङो माइ जोलैनो दोननाय जोङो माइ माइज्लि नांगौ जायो खोथिया फोनो थाखाय बेबायदिनो हाल एवनो थाखाय जोङो माखासे आइजें आयलाफोरनि गोनां थि जायो जेरै जोङो खदाल नांगोल जुंगाल बेबायदिनो मै बावखा हुलाबारि बायदि रोखोमनि जोङो ओ आइजें आयलानिबो गोनांथि जायो आरो जोङो गोदोनि समाव जोङो मोसौखौ बांसिनै बाहायनाय नुयोमोन नाथाय जोङो दानि समाव जोङो एसे खमायनायखौ नुनो मोनबाय आरो। ट्रेक्टरखौ बाहायनायखौ नुनो मोनदों आरो औ औ। बिदिनो जोङो ओ माइ मा आबादखौ मावनो थाखाय जोङो गिबियावनो जोङो जा अखा गोरलै हायो बे समावनो जोङो मा ओ दुब्लि खौ जोङो खारायनानै लाग्रोनांगोन आरो बेनि उनाव जा दैया एक्से जानानै समान जायो अब्ला जोङो बेखौ सामार होनानै बेवहाय जोङो खोथियाखौ फोनाय जायो आरो जायखौ जोङो नेस्लि फोनाय होनो खोथिया फोनानै जे ब्ला जोङो जिबा सानसो नैजि सानसो जायो अब्ला जोङो खोथियाखौ फुनानै आरामसे ओ गायनाय जायो आरो अ नोंथांमोननि ओनसोलाव दैज्लां बोथोराव मा मा आबाद मावो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोनना?
औ दैज्लां बोथोरावथ' बुंनो थाङोब्ला जोंनिया ओ गोबाङैनो माइ आबादखौनो मावनाय नुनो मोनो जोंनि जायगायाव। औ बोथोर ओ बेवहाय दैज्लां बोथोराव जोंनिया दैखौ नांगौ रोखोमनि मोनो नालाय नांगौ बिबांनि बेनिखायनो जोङो माने दै ओ मै ओ माइ आबादखौनो मावनाय जायो आरो माइ आबाद मावनो था थाखायथ' जोंनो गिबियावनो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो माइज्लिखौ नांगौ जायो बै माइज्लिखौ माने जोंनिया गोदान जुदि ओ बेलेग ओ माइफोर जों गायनो गोसोबाथाय जोङो बैदिनो बाजारफोराव एबा नार्सारिनियाव थांनानै जोङो लाना फैनाय जायो आरो बै माइखौ जोङो बस्थायाव सोनानै जोंनिया दैयाव सोमना दोननाय जायो। आरो सोमखांनायनि उनावनो जोङो ओ बैखौ हरसेबा हरनै सोमना दोनो आरो सोमखांनायनि उनाव जों बोरियाव बो खांना लाबो आरोना बेनि उनाव जोङो बेखौ ओ हायाव लखबनानै दोनो लखबना खांनायनि उनाव माजोंबा हमना लाबोबाय जोङो ओ बांसिनखौनो नुनो मोनो। बै ओ थास'नि थ बिलाइ गोिदिर गोिदिर थ औ थास' गोसोमनि बिलाइ औ बेफोरजोंबो जोंङो खोबनानै दोननायखौ नुनो मोनो आरो मा बेयो जेब्ला गाजा बेरगोन हरसेनि गेजेरावनो अब्ला जोंङो दुब्लिसिम लाना थांङो। आरो बै दुब्लियाव जों जि जायगायाव फोगोन बेयावथ' जों हालेवना लाग्रोनांगौ जायोना। हालेवखांनानै जोंङो। मैखौ मैबो होना लायो आरो बेयावनो जोङो मानेओ आ बै जोंनिया माइ खौ माइज्लिखौ जोङो सारनानै होयो आरो नोंथां आरो बेदि साननायनि उनाव बेयो रज'नो हमो आरो रज'नानै बेवहाय जोंनियाबो मास दान मोनसे एबा दान मोनसे खावसे नि उनाव बेखौ फुनो हानाय जायो आरो जेब्ला फुनो हानाय जायो अब्ला जोंनो। गायनो थाखाय जायगा नांगौ जायो आरो बै जि जाय जायगायाव जों गायगोन बेखौ जों गिबियावनो हाल एवना लाग्रोनाय जायो दानियाथ' नोंथां जोंनिया
बै ओ ट्रेक्टरफोरजोंनो गोबां हाल एवनानै लानायखौओ नुनो मोनो मानोना बेयो खम समनि गेजेरावनो माने गोबांनो जोंनि हाखौ हालेवनानै जोंनि मा फोमोननो हायो नोंथां। बेनिखायनो बैफोरजोंनो औ गाय हाले एवना खौ नुनो मोनो आरो बे खोथियाखौ जोङो फुना लाग्रोनाय जायो। जोंनि जायगायाव गोबाङैनो हौवा मानसि जा हिनजाव मानसि जायो। ज' ज'यै फुनायखौ नुनो मोनो आरो गायनाय समावो जोङो खिन्थु बांसिनखौनो हिनजाव मानसिखौसो बांसिनो गायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां आरो बेवहाय जोंनिया औ। बिदिनो गेजेर गेजेर आलि बोहो होना दोननांगौ जायो आरो जेब्ला गायनानै बेयो एसे ओ जोङो गायखाङो गायखांबाथाय गायखालिनो माने जोबखालि जोंनिया बिदिनो आ बे हाब्रु फोनलायनायखौबो नुनो मोनो बिदि माने मोनसे बेयो ओ आ रंजानाय आरो नोंथां आरो बेवहायो बेदिजोंनो जोंनिया बेखौ लानानैनो ओ फोरबोफोर जेनेबा खाति गासाफोरखौबो जोङो फालिनायखौ नुनो मोनो आरो जोंनि जायगायाव बिदिनो जेब्ला बियो ओ मोननो हमो। अब्ला मोनबाथाय जोंनिया बेखौ हाना लांनांगौ जायो। हाना लांनांगौबाथाय जोङो गोबांनो गोदोनि बायदिनो बै खासिजोंनो हाना लांनायखौ नुनो मोनो आरो। खाासिजों हानानै माने बेखौ थननानै ओ हुलाबारि थायोना नोंथां बे हुलाबारिजोंनो जोंनिया फाफ्लियावो बाननानै लांनायखौ दाबो नुनो मोनो आरो न'आव लानो थांनानै बि दिनो जायगा दाबसेयाव दोननानै बेखौ जोंनिया मारोन होनायखौ नुनो मोनो बे मारोन होखांनायनि उनावनो जोंनिया जि माइनि अ माइखौ जों मोननाय जायो आरो बे माइ मोननायखौनो जोङो दुलि एबा ओ आ बै बस्थाफोराव सोनानै दोननायो जायो आरो उननि थाखाय जोङो बेखौ जानांगौ जायोना जिहेथु बोसोरसेनिनो थाखायनो जोङो बेखौओ ओ जमा खालामना दोननाय रखम जायो आरो नोंथां। औ औ नोंथांनि ओनसोलावो मा रोखोमै जेनेबा माइफोरखौ हानाय जायो।
ओ नोंथां बुंनाय बायदिनो थिग जोंनि ओनसोलावबो ओ ओ माइखौ जेब्ला मोनो नङा होमब्ला मोनबाथाय जोङो ओम जा जोङो मानसि हाजिराफोर जा खामला होनो बेखौ लिंनानै जोङो माइखौ हा होनाय जायो दानि जुगावथ' जोङो ओ माखासे मेसिनफोरजोंनो माइखौ हानायखौ नुनो मोनसै आरो गोदोनि समाव जोङो नुनो मोनोमोन जे जोङो माइ हानायखौ बेबायदिनो जमा जमा सावरि जानाय बेबायदिनो हानायखौ नुनो मोनोमोन आरो आरो हाखांनानै जोङो खौ जोङो मारा होननाय बुङो। न'आव लाबोनानै जोङो बेखौ मारा नानांगोन आरो। नाखांनायनि उनाव जोङो माइखौ बेबायदिनो फोराननानै जोङो ओ बाख्रि जोङो गोदोनि समाव जोङो बाख्रिखौ बांसिन नुनाय जायोमोन। नाथाय दानि समाव जोङो नुला आरो बांसिन दुलि बाहायनाय बस्था बाहायनायखौ नुनो मोनो। बेबायदिनो बाख्रिफोराव सोना दोनोमोन आरो गोदोनि समाव बुंनो थाङोब्ला दानिख्रुइ गोबां बिबांनि माइ जानायखौ नुनो मोनोमोन आरो। ओ गोदो जेबो रासायनारि हासार बाहायामोन नालाय जे जोङो गोबोरखि हासारखौनो बाहायनायखौनो नुनो मोनोमोन आरो जोंनि आबै आबौनि समाव आरो माइ बिदां खौबो गोलाव गोलाव जानायखौ नुनो मोनोमोन बेबायदिनो बिगासेयावनो ओ बिस मन बेबदिनो पसिस मन गाहाम जानायखौ नुनो मोनोमोन। नाथाय दानि समाव जोङो बे बेसेबां जानायखौ नुनो मोनला आरो। हासारनि जोहैनो थि थिखांनाय जायो आरो नाथाय गोदोनि समाव एसे खममोन आरो। बेबायदिनो जोंनि ओ गोबां बर' सुबुंफोरानो माइ आबाद मावनानैनो जिउखौ खुंलांनोबो हादों खायसे खायसे। थांनानैबो दं बेबायदिनो।
औ नंगौ नोंथां थारैनो गोबां माने बेयावबो जोंनिया बोरि हा आरो जेनेबा गोथौ हा थायो नालाय। बे गोथौ हाफोराव गोबां माइ जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां दा जोंनि जायगायाव गोबाङैनो बिदिनो जेनेबा रनजित बास्मति आरो माइब्रा जोसा बेफोरखौ मावनायखौ नुनो मोनो। नोंथांमोननि जायगायाव मा रोखोमनि माइखौ माने गोबाङै मावनाय आरो जानायखौ खौ नुनो मोनदों नोंथाङा?
जोंनि जोंनि ओनसोलावथ' बांसिनानो जोङो आइजं गायनो नुनो मोनो आयजं ओ बंग बन्धु बेबायदिनो खांखाते ओ माइब्रा जोसा बेफोरखौ बांसिन गायनायखौ नुनो मोनो आरो। बेबायदिनो बोसोर लाना बोसोर जे गोदान गोदान माइ माइनि मुं फैबाय थानायखौ नुनो मोनो आरो बेबायदिनो गायबाय थानायखौ नुनो मोनो आरो। ओ जोंनि ओनसोलफोराव मुक्ताखौबो बांसिनै गायनायखौ नुनो मोनो आरो एसे स्र सर ओ जायोना बेखायनो खौ गायनायखौ बांसिन नुनो मोनो आरो बेनि अनगायैबो गोथौ हाफोराव रन्जित बे खौनो बांसिन गायो आरो। औ नोंथांनि मोननि ओन ओनसोलाव दासान्दि ओ माइफोरखौ गायजोबायना?
औ दासान्दिथ' जोंनि जायगायाव गायबायानो मानो होनबा थांनाय बोसोराव जोंनिया गोबां अखानि एबा दैनि ओ जोङो नारा नाथा नुनो मोनदोंमोन जेंनाफोरखौ बेनिखायनो एबारबो बे बोसोरावबो जोंनिया दैनि एसे खम आर दैफोरखौ जोङो जेंनाफोरखौ जोङो नुनो मोनो नालाय। एबारबो नुनो मोनदों बेनिखायनो ओ बे माइखौ दानो जि बाहाय अखा हानायावनो जोंनिया गायना लाखानायखौ नुनो मोनबाय उम गोदोनि बादि माने दैबाना होननाया जोंनि जायगायाव एफा जानायखौ नुला आरो नोंथां नोंथांमोननि जायगायाव बिदि दैबाना जानायखौ नुनो मोनो नामा
औ औ जोंनि ओनसोलावथ' दासिमबो गायजोबनायखौ गायजोबाखै आरो मानो होनोब्ला जोंनि ओनसोलाव एसे अखा हाब्लानो माने बुंजोबो आरो माने माइखौनो गायनो हाया थैजोबो बेनिखायनो थाब गायनाय जाया आरो जोंनि ओनसोलाव दासिमबो दोङो
खालाम नाङा
औ बिब्दिब्ला नोंथां जोंना समा जानानै फैबाय
औ नंगौ नोंथां
औ दोन्थ'वनोसै नामा
औ नंगौ दे बिदिब्ला गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ औ गोजोन्थों